हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदियै फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' बै बैसागोखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे बैसागुखौ ओनसोलावनो फालिखानाय जायो नङा होमबा? औ गासै आसामावनो होनजागोन। जोंङो बे बैसागु रंजानायखौथ' फालिनाय जायो अब अब्लाबो बे ओनसोल लानानै ओनसोल बैसागु रंजानाय फालिनाय एसे जुदा जुदा जानायखौ जों नुनो मोनो। नो दा आन जोंनि ओनसोलनि बे जोंनि ओनसोलाव बैसागु रंजानायखौ गिबियावनो जों सैथो दाननि जोबथि सान बेखौ माने मोसौ बैसागु हिसाबै जोङो फालियो बे मोसौ बैसागु गुआव हा फोरबोनो जोङो गाहाय होननानै जोङो फुजिनाय जायो बा फालिनाय जायो जों मोसौफोरखौ फुङावनो सिखारनानै बायदिसिना लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय मोखोना बि बिबार मोखोना बिलाइ बेफोरखौ माने बुथुमनानै बेफोरनि माने माला बानायनाय जायो जायखौ मोखौ मोसौखौ जों थुखैगोन नालाय बेवहाय माने गानहोनो थाखाय जोङो माला बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे मोसौनि मोदोमाव हालदै बेनि अनगायै दंबावो थाव गोथां हांगार बायदिफोरनि माने फथा फोननाय जायो थावखौबो फोननानै होनाय जायो ओ बेनि उनाव हाय जों मोसौखौ थुखैयोब्लाथाय मोनसे मेथाइ रोजाबनाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारायथा बिमा गायदे बायदि दाज जा बिफा बलद बायदि जा बेफोरबायदि मोनसे मेथाइ दंबयो आरो ओ जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया मेथाइ खनै खनै मोसौ बैसागुखौ फालिबोदों जानो हागौ नों बिथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बिदिनो फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना मोसौ बैसागुखौ नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो
हागोन नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ जोबोर गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां बैसागु होनना बुङोब्ला दा बैसागुखौ सैथ्र छैत्र दाननि जोबथा साननिफ्रायनो खुंनाय जायो नोंथां। आरो बै चैत्र नि जोबथा सानखालि मोसौ थुखैनाय जायो बै चैत्र दाननि जोबथा खालि मोसौ थुखैनायनि खायसे नेमखान्थि बायदियै जोंना खायसे मुवा बेसाद बेसादफोर गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ ।
मुवा बेसादफोरखौ जोंनिया बै चैत्र दाननि जोबथा एबा मोसौ थुखैनायनि सानखालिनि सानसे सिगांनो बेफोरो मुवा बेसादफोरखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो नोंथां आरो बे बेफोर मुवा बेसादफोरानो जाबाय जेरै लाव, फान्थाव, इगुलथि, लावथि, मोखोना बिबार, बायदि बायदि आरो बे मुवा बेसादफोरखौ मोसौ थुखैनायनि सानखालि माला थुनाय जायो । माला नानै मोसौनो गां जायो आरो बेखौ मालाखौ थुखांनानै मोसौखौ गिबियावनो थाव गुबै गङआव थाव गुबै फोनना लानाय जायो आरो थाव गुबै आरो हांगारजों खौ फ'था होनाय जायो मोसौनि गासै मोदोमावनो बेखौ फ'था होखांनायनि उनाव मोसौखौ गुलिनिफ्राय होना लांनानै इगोलोति लावथिजों बुयै बुयै दैमा एबा जाम्फैफोराव लांनानै थुखैनाय जायो नोंथां आरो बे मोसौखौ थुखैखांनानै जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दंदि मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव हगारना होनांगौ होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलफोराव नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबाय बायदि हगारो नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावबो हगारनानै होनायखौ नुनो मोनो खायफा खायफा ओ माने जे गोबां आबाद थायोना जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माने आबाद मावनानै जानाय सुबुं गोजा बेनि थाखायनो माने आबादखौ जाजानो गिनानै दसे सम ओरैनो हगारनानै होनाय जायो बा से घन्टा बा से खावसे घन्टा बेफोरबायदि हगारनानै होयो बेनि उनावहाय ओ गोदोनि बायदिनो माने दिरुं लागायनानै दोननाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला आबादारिनि दुखुखौबोथ' गासै सुबुङानो नायनांगौ जायो नङा होमब्ला बिसोरबो थ' जोबोर खस्थ' खालामनानै औ न' ख'रखौ सुंस'यो नालाय बेनिख खायनो लोगोसेनो बे बोसौ बैस सागुआव जोंनाव मोनसे नेमखान्थि दंबावो जे ओ जोंहा बेलासि समाव बा मोनाबिलि समाव मोसौफोरनि थाखाय दिरुं गोदान बा फागा गोदान बेफोरखौ माने गानहोनाय जायो आरो ओ बेव हाय माने मोसौखौ मो सौआथ' जोंनि लोगखि नालाय बिनिखायनो जों समान बे खौ जोङो फुजा खालाय जायो जाहाथे बिसोरनि देहायाबो मोजाङै थायो गोग्गै थायो जों सुबुं माहारिया जेरै बोथोर गोदा बा बैसागु बोथोराव से खालार खालि जेरै जि गोदान गाना होब्ला थिग बिबादिनो मोसौ आबो ओ जि गोदान होननानै जों बुंना मोसौनि थाखाय बे दिरुं गोदानखौ नङा होमब्ला। नोंथांमोननि ओनसावहाय औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बै मो खो मोसौनि बैसागुखालि फिथा देयोना देया बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना? फिथा सौराय
जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बै मोसौ बिदिनखालि फिथा स'राय दुनायखौ एसे खमै नुनो मोनो नोंथां। खम होनना बुङो ब्लाबो बांद्राय जागोन ओहो न'से न'नैया बेबायदिनो फिथा देनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। बै मोसौ थुखै खालि मोसौनि मोदोमावदि जा हांगार फोनबाय एबा फ'था फोनबाय बेनि बागै बेखौ मानो फोननाय जायो नों मोनिथिगौ नामा नोंथां?
बेनि बागै आंथ' माने आङो बांद्राय मोन्थिया अब्लाबो एसेखौ मिथिगौ माने मोसौखौ मोसौखौ जाहाथे गाज्रि बारहावाफोरा ओ माबानो हाया बेखौ मोसा, मुफुर मोसौ फोराथ' हाग्रायाव थाङो नालाय जानो आदार जानो बा बेफोरखौ माने गि-गिथों बा मोसौनियाव गाज्रि बेफोरबायदि नोजोरा दा गोग्लैथों बेफोरबायदि मोनसे साननाय दङ जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दङ। ओ जानो हागौ बेनि बे फथाखौ आबै आ-आबौमोननि समनिफ्रायनो होबोदों। जानो हागौ नोंथांमोन ओनसोलाव बेनिख्रुइ बां सिन फोथायनाय दङ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
नोंगौ नोंथां, नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोसौखौ फोथा होनायनि जाहोनखौ जेरैबायदि मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव हगारना होनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बे हगारना होनायाव मोसौआ गांसो जानो थाखाय गांसो बारियाव थांगोन नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदि गांसो बारियाव मोसा लख्रा थायो होननानै फोथायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदि मोसा लख्रा मोसौखौ जेबो खालामनो हायो एबा गिनानै खारनाय एबा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नाय बेनि थाखाय होयो होननानै जोंनि ओनसोलफोराव फोथायनाय जायो नोंथां।
औ थारैनो। गासैबो ओनसोलनि माने फोथायलायनायानो गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोनो माब्लाबा एसे एनैखौ माने गोरोबलायिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। थारैनो गासैबो बर' माहारि होननानै बुंब्ला जों गोरोबलायनाय खौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां। आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बै बैसागु फोरबोखौ स्नि सान हाब फालिनायखौ नुनो मोनो बै स्नि सानाव एबा जोङो आरो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोननै रोखोमै नुनो मोनो जोङो जेरै म मोसौ बैसागु आरो मानसि बै सागु मोसौ बैसागुखौ आङो आगोलावनो बुं होखाबाय नङा होनोमबा नोंथां आं दा बुंनोसै मानसि बैसागोनि सायाव मानसि बैसागु खालि जोंनिया गासैबो फुङावनो दुगैस्रां-लोबस्रां बबेबा मन्दिरफोराव एबा न'खरनि मन्दिरफोराव लगायनानै लगायखांनाय उनाव उन्दैया गोदान सि जोम गाननानै उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय आरो गेदेराबो उन्दैखौ मान खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां । आरो बै दिनखालिनिफ्राय ओम गासैबो गथ'-गथाय, सेंग्रा-सिख्ला, बोराइ-बेन्थ' खायसे आगजुफोर दामग्रा-देग्रा आगजुफोर लानानै जेरै खाम, जथा, हारमुनियाम, थरखा, गंगोना बेफोरबायाददिखौ लानानै न'खर न'खर थांनानै गाजा गोमजा मोसानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनोम नोंथां । नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो थारैनो एसे गोरोबफ्रामनायखौ नुनो मोनदों। ओ जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्लाथाय बैसागुनि से खालार बेहाय जोंनिया मानसि बैसागोखौ फालिनाय जायो बे बैसागुआव । गासै सुबुङानो जि गोदान गाननायखौ नुनो मोनो । आइजो माहारिया दख ना गोदान गानो आरो हौवा माहारिया गामसा गोदान गानो । लोगोसेनो बे मान बाव नालाय जोङो गेदेर सुबुंखौ बे गिदेर सुबुंखौ मान बावोब्ला जोङो आर'नाइ फालि होनानै मान बावो खायफाया खायफाया गोसोनि मोजां मोजां हामलायथिजोंनो मान बावो खायफाया गस्ला होनानै मान बावो खायफाया बियान फालि बायदिफोरखौ होनानै मान बावनायखौ नुनो मोनो । लोगोसे आरो दंबावो जोंना मोनसे मोनसे गोनांथार माने बर' आइजो माहारिनि ओ गोसोनि साननाय एबा मावथाय माने जाय बैसागोनि से खालार खालि गाननो थाखाय माने बर' आइजोफोरा गावनि आखायजों जोंनो दानानै गोदोनिफ्रायनो गानबोदोंमोन बैसागुआव गानथारनांगौहाय होननानै माने दायो आरो । फागुन सैथो बे माहायाव माने मोजाङैनो जि दायो आरो बैसागोनि थाखाय थियारि खालामो । गावनि हौवानि थाखाय थाखाय गावनि फिसाफोरनि थाखाय माने बेफोरबायदि थियारि खालामनायखौ माने नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बेयो जोबोरैनो मोनसे मोजां साननाय बा मोजां मावथाय माने मोनसे हाबिला होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो ना बेखौ । नोंथां ।
नंगौ नोंथां आरो नोंथां जोंनि बे स्नि सान रंजा बाजा खालामनायनि अनगायैबो एबा बैसागु दाननि जोबथा सानाव जायखौ बैसागु बिदाय बेफोरबायदि फांसन नायखौ नुनो मोनो नों नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि बैसागु फांसन खालामनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो खायफा खायफा खायफा जायगायाव खालामो अब्लाबो गासैबो ओनसोलावनो माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव खालामजोबनाय जायाखै बिदिब्ला जोंनि औ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ
दे जागोन दे नोंथां
औ दे